अ नोंथां मा मा खालामगासिनो दंलै नोंथां दामानिलाय?
दं ओरैनो नोंथां।
अ औ आबाद खेथिफ्रावथ' जोब्बायानो ना नोंथां।
जोबनाया जोबाखै नोंथां जोंना माने एसे दंबावो आरो गायनोबो हाय देग्लाय लेट जाबायना ओंखायनो माने गायनाय फुनायाबो एसे लेट जाबाय आरो नोंथां
मथा मथि खै बिगासो दंबावो नोंथां गायनोलाय
दङ नोंथां।
अ होनबा गोबां दंबावोमोनथायो एसेबां एसो गायनाय जोबनायाथ' जोबगोन नोंथां साननै सानथामाव जोबगोन होनबाबो अखाफोरा माबायदि सोलोंदों नोंथां अखा
अखाफ्राथ' बिदिनोसै नोंथां मालाबा हायो मालाबा हाया बिदिखायनो माने गायनाय फुनायाबो जोंना
अ होमबा बोथोरासो प्रब्लेम जाना दंना नोंथां होमबाना
औ बोथोरासो प्रब्लेम जानानै दं नोंथां औ ओ ओमफ्राय ओंख्रिया जोंना हांसो बेदरजों खुमब्रासोमोन नोंथां
माथो खुमब्रा जालायना नोंथां औ औ खम खैसि खुसि गोथाव जाबाय बे
औ गोथावआनो होनदो नोंथां माथो होनबावनो आरो खुमब्रा होनबाथाय माथो गोथावानो जाखोन नोंथां हांसो जों खुमब्रा होनबा?
हांसो बेदरा गरम गरम ना नोंथां
औ औ।
हांसोथ' ओरैनो बेदरानो गरमखा नोंथां।
बेदरानो गरमोन
औ आरो गरम गरम जादेरबावदो। गिबि जाबाय आरो ना बिया ओमफ्राय दामानानि बोरै सोलिगासिनो दं नोंथां समफोरालाया
बिदिनोसै नोंथां मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो माथो होनबावनो आरो ना बोथोरफ्रालाय बिदिनो सोलिगासिनो दं। आरो गायनाय फुनाय दिन ना सोलाबा सोलाबा जाथारो माथो अखा हाबानो दुब्लियावहाय ओंखारनांगौ जायो आरो दाथ' अखा गैया बिदिनो
जोंहाथ' नोंथां जोब्बायलै एसे मोजाङैनो बाबेन हरनो हाबाय।
औ औ औ।
औ औ नोंथां औ। माने औ आं बेखौथ' साननानै नोंथां गायगारनाय जाबाय आरो ना नोंथांनि एसे आगोलावा
ओमफ्राय बेलासिनि ओंखामफ्रा जाखांबायमोन नामा नोंना
दहाय जानायाथ' दहाय जायामायोनलै नोंथां औ।
अ ओमफ्राय ओंख्रिफोरालाय माथोमोन नोंथां?
अ नोंथां जोंहा माबासोमोना मा होनो अमा बिबुसोमोन नोंथां अमा बिबु बाजिजों ओमफाय माबा सबाय सबाय गोजा ओरैनो आरो औ।
गोथावानो माथों नोंथां अमा बिबुखौलाय मा न'नि बुथारनाय मोन ना बायनालायमोना
औ नोंथां अमानिमोन दाख्लै बुथदोंमोन ओमफ्राय बिबु गोराना एन बासिना दंबावो नोंथां बेजोंनो जाबाय नोंथां।
अ बिदिब्लाथ' गोगोम हाबबाय नोंथां दोनैहाय खोमा
हाबनायलाय हाबब्रैलायोसो माथो नोंथाङा बिदि बिखा बिथैजोंबालाय बिबुफोरा औ।
मोजाङै दंजोबोना नोंथां।
न'खरावथ' दाथां इसोरनि अननायावथ' दंथ'यो नोंथां दामानिलाया।
अ बिदिनो आरो ना? ओमफ्राय ओरैनोथ' नोंथाङा दालाय दा सानदिलाय मा खालामगासिनो ओरैनो गायखांनानै फुखांनानै।
दाथ' साननैसो आंथ' नै नोंथां आं। आं सप्तानैसोयानसो जासिगोन रेस्ट लानाया ओमफ्राय। नै नेक्स्ट स्ताहानिफ्रायसो नैबे सप्तासेखौ थाबावसै आं नोंथा बे नेक्स्ट सप्ताहानिफ्रायसो एसे ओरैहाय खाथिनि माबाथिंनिनो अरुणाचलथिंनो एसे माबा सिपि नि माने दा थां बोसोराव जि सिपि एसे सोलोंदों नोंथां। ओ बेखौनो सालायहैनो सानथ'दां आं माथो माइ ओंखारसानदि
अ बिदिसो आरो ना होनबा मोजाङानो नोंथां बेफोरखौबो सोलोंना लानो हाबा
औ औ नोंथां फैसा लायाखैनो औ नोंथां सि माने गावबा गाव कन्ट्रेटनि खोथा थासिगोन आरो नोंथां कन्ट्रेक्टआ बुरजा मोनोबा मोनो आरो नोंथां आं थांनाय थांनाय बोसोरसेयावथ' आं बोसोरनै सोलोंनाय जाबाय
औ औ
ओमफ्राय आं मोजां कन्ट्रेटफोरखौ मावफुंनानै जायासै आरो ना नोंथां औ औ नोंथां ओमफ्राय एबारसो माने रोंजोब्बाय नालाय नोंथां
औ औ औ
सालायनोसै आरो नोंथां आं माने नोंथां माने गिथाव बाथाव जायगायावबो कन्ट्रेक्ट लाखाया नोंथां
औ औ
माने दामफोरा बुरजा मोनो होनबाबो आं एसे बोरैबा मोनलायलाङोलै नोंथां
जाब्रथायाबो जाबाय थायोना ओरैनो हाजो एरियायाव गारि मथरफोरखौ सालायनो गिखानांगौना आरो बि थालाबायायो मालानि समाव मा जायो फाथथा मोनलाय लाङाना अखा बोथोरावथ' गोबां खस्थ' जायो हाजोआवहाय औ
ओमफ्राय नोंथां थांनायावनो माने गिलांखायो नोंथां हाजोआव आरो थांनानै बेयाव मावहैबावनांगौआथ' माने गिखायो नालाय नोंथां ओरैनो ओंखायनो आं बांद्राय जरना धरनाफ्राव माने कन्ट्रेक्टफोरखौ आं आंनि मालिक बेबो होखाया आरो ना नोंथां आं बिदियाव मावा होननानै औ माने एसे गोरलै गोरलैनिखौ आं लायो आरो ना नोंथां सालायनांगौ नांगौबा आं मोनथाराबा आं नोंथां सालायानो ना नांगौबा माने आं बिदि
औ औ जायगा लायै जायगा नायनानै मावनांगौलै नोंथां बेफोरबायदियाव बांद्राय खस्थ'आवबो मावजाया माने गाव गावनि जिउआबो रिक्स थायोना नोंथां औ जिउआसो मेन
जों जिउ थाबासो फैसाबो थागोन बेफोर खामानि मावनो जिउ गैयाबालाय सोर खामायबावगोन ना नोंथां बिदिनो जायो आरो ना देरसिन नङा नोंथां जिउआसो देरसिन बाहायनो मोनाबालाय औ
ओरैनो नोंथाङा जेसिबिफोर सालायनानै बेसेबांसिम मोनो मासआव
मासावथ' नोंथां आं ओरै फन्द्र मोनो आरोना नोंथां
औ
मथा मथि ओमफ्राय बिदिनो कन्ट्रेकफोर बांद्राय मोनबावा आं बे बिस खाथिखौ मोनहैयो आरो नोंथां मथा मथि लस आबो नङा ओमफ्राय जानाय थानायफोरखौ आंङो माने मालिकनिफ्राय मोनजोबो आरो नोंथां
अ बिदि सो आरो ना होनबा नोंथां
माने ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला केपासिटिया एसे मोजाङानो आरोना नोंथां आंनियालाय मालिकआबो मोजां नोंथां गुरै रायलायो
बेबायदि आरो नों
औ
ओमफ्राय बर्थमानथ' मोजां दा नोंथां
औ नोंथां बर्थ'मान मोजांथ'आनो
औ ओमफ्राय ओरैनो दैज्लांबोथ' दै बानाफोर जायाखै नामा नोंथां नोंसिनिथिंलाय
नोंथां अखाया एफा ग्राब बिदि हायासै नालाय नोंथां दुब्लियाव दै थानायसेबांलाय हादों खिन्थु दैयाबो देरसाबो एसे एनै होनबाबो एफा एनै बिदि लोमासै आरोना थांनाय सिगाङावथ' नोंथाङाबो मिथिदों आं नोंथांनो खबर हरखादोंमोन सिगाङावनो माबायदि लोमदों एकदमबारे एरिया स्कुल थिकुल लोमजोबनायखौ आं खोन्थाहरखादों नोंथांनो औ समाव बे समनिफ्रायनो माने नोंथां माथावरियाबो एसे मोजां गोगोमैनो खोखाबाय नोंथां माने नोंनाबो दाखिलै खेनसे बेरायफैनाय नुखादों ना नोंथाङा औ औ बेनोसै आरो है जेबो खालामथ'नो हायासै नोंथां दैआलाय ओमफ्राय टेनसनबो बारा लायासै आ ओमफ्राय बे खाथिनि दाङाल' एसे नांबावगौ आरो ना नोंथां बेल'सो
बेबायदि आरो आजिखालि गभमेन्टफ्राबो सरखारफ्राबो दालांफोरखौनो माथो बानायनानै होलालै नोंथां उम
औ नोंथां बेनोसै जा बानायबाय बे थाबथासिगोनलाय आरो बाइब्लाबो जिब्लाबो माने बायबाबो जिबाबो जिबो नायसनलालाय आरो ना नोंथां दाथ' बेजों सोलिनांगौ औ नोंथां दा थ' जोंनिसायाव हनै अबावबा होथोलाबायनासो दङ ओरै टाउनथिं हान्थिलाङोबो सोबा स्टुदेन्टफ्रा दाख्लैबो लाखिलाबायनोसै होनो खोनादों नोंथां
औ औ
बिदिसो औ गथनाफा एकदमबारे सोलायला जोबथारबायलै नोंथां आं साननैसो थायोबाथाय एकदमबारे माबानि सोलायफैजोबो नोंथां लामा सामाफ्रानो औ औ मा खालामफैनाय जायो
मा खालामनो जायोथ' आरो
औ औ नोंथां बिदिनो आरो दालांफोरखौ होजायो नोंथां माने दालांफोरखौनो जोंहा बानायनायानो दै एसे एनै लोमबा थाखायानो नोंथां दालाङानो बेखौ मिथिखानानैबो माने सरकारा बेबायदिनो बानाय सोमबाय थायो आरो नोंथां एसेबाबो फसलफोरखौ सोलायनो हायोना नोंथां गिदिरसिन बानायनाय बेमा एसे एनै माबाखौनो सोलायनानै दैफोरखौनो दानना हरनाय बेफोरखौ खालामनाय होयो ना नोंथां देम थेमफोरखौथ' एसे मोजाङै बानायना दैखौ जि हरबानोथ' जोंथिं बांद्राय गावसोरनि बो खस्थ' गैला नोंथां दा दैफोरनि थाखायसो जोंहा हाफ्रा खुरखायो नालाय नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
दालांफ्राबो नस्थ' जायो गावसोरनिया गावफोर दैफोरखौ होबथानायफोरखौ एसे राहा लानो हायो बबेबा खालि जायगाजों हगार हरनो हायो मानसि दावबायो जों औ नोंथां दाथ' जोंस्राथ' दैयानो फैखाया नोंथां बेफोरखौ देमफोरजोंनो लाखिनो हायो नोंथां मोजां देम बानायनायनि गेजेरजों
उफाय गैयाना नोंथां दै देरोबा बिदिनो दालांफ्रा बायब्ला जाया माने थांलाय फैलाया जोंहा बिराद खस्थ' जायो बिदिनो औ
दानि जुगाव बारा हेगे मेग्रेबो गैखाला
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ बिदिनोसै आरो बिदिनो जों रायजो राजाफ्राबो खस्थ' मोनबाय फरायसाफ्राबो थांलाय फैलायनि थाखाय बिराद खस्थ' मानो मोनो आरो बिदि दै लोमसावलायबाय जोंहाथ' दैज्लां बोथोर मिथिखायो दै बाना जायो होननानै ओरैनो हाफोर खुरखालाबायनानै बिदिनो लामाफोरखौहाय गाज्रि खालामजोबथारो दैबानायाबो दैबाना जायो ब्ला खस्थ' मोनो आरो थानोनो जायगाखौ मोननो नागिरा माथो नोंथां दैबाना जायोब्ला जानाय थानाय गासिबो माने बिराद खस्थ' जायो आरो दैबाना जायोब्ला औ जोंहाथ' जोंथिं दा बार जाथ'वाखै सिगाङावहाय खननै जा खांबाय खननैआवबो माने एकदम हा खुरखादों आरो न' बां सिफाय लांजोबदों जोंहाथ' न'आ लुखानायानो सेस गाज्रि जाजोबदों नै दासो बानायफिनगासिनो आरो उफाय गैयाना
उम उम
खाफालानो बेनो जाबायबा दैयानो माने फैथावना नङामोन आरो जों बबेथिंबा मा होनो दंग' बायदोंना मा होनो दाना जोंथिंसो फैजोबनायसै आरो दैया बेबायदि जादों आरो जोंहा औ ओरैनो ओमफ्राय नोंथां नोंसोरनिथिंथ बिदिथ जाफेरा एफाबां गिदिर दैबाना होनबा
बै आगोल खनसे जानायनिफ्रायनो बे लसो आरोना नोंथां बै बिनि सिगाङावबो बारा जेबो खालामाखै ओमफ्राय बै मोनसेयानोमोन आरो ना नोंथां इथिं बांद्राय जानाया फिसा फिला बिदिनो एसे एनै बायलाबायबाबो माने बिदिनो आरो बेै दाथ गैथआ नोंथां दैयाबो देरनो हायाखै माथो अखायाबो एसेबां बिदि हागोआखै ना बिदिनो साननैसो हाबा एसे एनै जुब जुब हालायबाय नै लोगो लोगो दुफिनलायबाय बिदियावथ दैया देस्लाबनो हाखाया नोंथां बिदिनो आरो बिदिनो सोलिगासिनो दं दालाय बिदिनोसै
ओ नोंथां दै बानायालाय बिदिनोसै दैज्लां जाबानो
औ
उफाय गैयाना जोंथ एफाबां गिदिर दैखौहाय जों बिदि गोरलैयैहाय लाखिनोबो हायाना
दा नोंथां औ जोंनायलाय बिदिनो नांगौबा एसे एनै सारलाबायनाय लसोना नांगौआव आबादफ्राव नांगौबा एसे एनै साराफ्रावला बायना लानायसो
बिदिलसो
एफाग्राबथ बिदिथ नंखाया औ औ औ नोंथां जाहाथ मोसौफोरखौनो जों दै बारनासो खाहैनाय बायदि जायो नोंथां आरो दा बेफोरावनो मोसौखौनो बार नो हायाबा मोसौफोरखौ जों अबाव खाबावनो लामा सामथ दानि जुगाव खोनोनो मोनखाया लामा सामायावथ गांसो जलाबायबो दा लामाफ्रानो मोजां जाजोबबाय अबावबा अबावबा आरो गांसो जानोबो आरो खानथिंनोबो खस्थ मोसौफोर खायोबाबो नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ
सोरबाबा सौग्राव फैगोन मागोन मोसौफोर खानोबो दा ओंखायनो जोंहा जायगाया माबायाव लांनांगौ गोनां जायो एसे रावबो थांसयै मासयैयाव बिदियावनो लांनो गोनां जायो आरोन नोंथां औ औ नोंथां उफाय गैयाना औ औ
थानांगौ जायो आरो ना दैबाना जायोब्ला जोंहा माथो बिदिबा नोंथां जोंहाथ समाबो जाबाय दोनथलायनोसै नामा बिदिबा नोंथां
सोलियो नोंथां औ